अ लोगो खोनाबाय दा लोगो जों दिनैहाय माने आं दायो फ्रि जाबाय बाय ओमफ्राय दायो जों मोनसे खोथाखौ सावरायनो नागिरदों आरो ना लोगो
औ लोगोजों सावरायगोन दे
बे खोथायानो जाबाय माने जोंनि आबहावानि माने जों जेखौ गुबुंले बानायो मा होनो पलुसन ओमफ्राय आरो जों माने बेखौ माबदि थिग खालामनो हायो बे पलुसनखौ रायलायगोन आरो ना जों जोंनि आबहावानि लोगो जोंथ' दायो जोङो माखासे म माखासे जों दायो गिदिर गिदिर मा होनो सिटिफ्राव थायोना? बेयाव नोङो लोगो माने जोङो आफा जोङो आब आहावानि गुबुंले खालामनाय माने जोङो जायफ्रा मा होनो जोंनि गिदिर गिदिर मा होनो सहराव थायो बिसोरो बांसिन बुजिया आरो ना जेनेबा जोङो हमनानै ला जों जायगानि नामफोरखौथ' नों मिथिखायो जोंनि गिदिर गिदिर सहर गुवाहाटि दिल्ली ओं बेफोरो माने माबायदि माने जोंनि आबहावानि माने गुबुंले जानायाव माने बिसोरो सलिगासिनो बा जोंनि गामिफ्रा माने माबोरै सलिदों जों माबोरै थांनानै दं जों बेनि सायाव माने एसे जों सावरायजायो आरो ना लोगो।
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
ओम। माने दायो जोङो नु नुबाइ जोङो आबहावानि गुबुंलेयाव जों बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोंनि गामि बा सहर फ्राव जोङो फेक्ट'रि लु नों फेक्ट'रि मोनसे लुनाय लोगो लोगो बा माबा मोनसे कम्पानि खुलिनाय लोगो लोगो। बे फेक्टरिफ्रा माने जोंनियाव गाज्रि गाज्रि गेस बा बिसिनि गावसिनि ओ पलुसन गा माने गावसिनि बे ओ फेक्टरि बा माबाफोरनि माने गाज्रि बुस्थुफोरखौ जोङो दैयाव गारो बा जोङो बाराव आगारनानै माने बियो जोंनि देहाफ्रावनो जोंनि मानसिनि देहाफ्रावनो हाब फिनो बे मोनसे फिसा ए जेनोबा बे आबहावा गुबले खालामनायनि मोनसे फिसा एगजामपोल आरो ना। बेजों लोगोसे जों ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामनाय होननाय लोगो लोगो जोङो बे जोंनि बारल' नङा जों बाराव जों दानिसो रायजलायदोंमोन बा-बा जोङो बाराव बुङोबा माने जोङो मा होनो फेक्ट'रि माबा माबि जोंनि बेखौ गुबुंले जों बानायदों जोंनि फेक्ट'रिफ्रा माने गुबुंले जेनेबा गेस माबा माबि आगारनानै जोंनि जोंनि मानसि निदि हा मा हक बे जोंनि बेखौ जोंखहा जों खालामदों।
उम दा बेफोरनि थाखायनो उम बेफोरनि थाखायनो माबा मानसिफ्राबो बेमार आजारबो जानो हमनायखौ मोनदों दा। बिखौ मानसिफ्रा बुजिदोंना? बुजियाखै जों मा खालामबावनो नोंथां?
नोंथां माने बेखौ आरना लोगो माने जों दायो मान आबहावानि गुबुंलेया मोनसेल' नङा। आरोना आं दानि गेसनि गोबुंदोंमोन नालाय नों दा ओ ओमफ्राय माने जोङो दायो दै दै बा जोंनि बार बा जोंनि मा होनो मा होनो मा होनो मिथिंगा माने जों जेराव थांनान दं जों जेरावबो गुबुंले बानायगासिनो नालाय। बे गुबुंले बानायनायाव आं दानि गेसनिखौ बुंदोंमोन माने गेसनिया माने जों फेक्ट'रि माबा माबि फ्रा माने मा मोनसे बिदिन प्रडाक्सन माबा माबि जेनेबादिनो बनायनानै जोंनि मा होनो जोंनि आबहावाखौ जों बेखौ गुबुंले बानायदों बिजोंहाय माने जोंना गोबां मा होनो बेमार माबानि आस्थामा जोंनि मानहा पानि बा हा जोंनि हार्थनि जोंनि बिखानि माने ओ बिद बिदिनो बेमारफोर माबा माबि सोमजिदों आरो ना? बिजों लोगोसे माने जोङो जोंथ' दायो बारनि गुबुंलेखौसो रायलायदोंना?
औ औ।
बे जों बेजों लोगोसे माने दै दैखौ माब्रै गुबुंले बानायदों देलाय नोङो लोगो माने नों नुनायाव माने माखौ नों दैयाव माबोरै गुबुंग्ले नों बानायदों नों बेखौ नुनायाव नों बुंग्रोलाय नों हायोबा आं बुंगासिनो ओमफ्राय।
आंनि नुनायफोरा आरो ना नोंथां माने जोंनि बे दैया जेरै गुबुंले जादों बेखौहाय माने दाया जोंनिनो मानो होनबा फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम बुंसै आं। फिसायै खेथ्रयै बुंबा जों दानि जुगनि जोंथ' जोंथ' खेथियारिबो नालाय? एसे एनै मैगं थाइगं गायनाय नै बेफोरावहाय मुलि फुलि पेस्टिसाइदसफोर जे सारो ना बेफोरजोंबो बोहैनानै जोंनि दैमाफ्राव थाङो। आरो नोंथाङा बुंदोंमोन नालाय दानि फेक्टरि होननानै बुंदों नालाय दा आं नुनो नुनो मोनो फेक्टरिफ्राबो बांसिन दैमा सेर सेरफ्रावबो नुनो मोनो ओमफ्राय जे दै बे फेक्ट'रिनिफ्राय वेस्टेज फैयोना केमिकेलफोर? बेखौ दैयाव आरनायखौ जों नुनो मोनो।
नों बे नंगौ लोगो माने बे फेक्टरिफ्राव माने दै जिं जिङाव लुनानै माने गावसोरनि बे गाज्रि बुस्थु थायोना बेफोरखौहाय दैयावनो माने डाइरेक्ट बिदिनो सिदायै गारजोबो माने
औ
ओमफ्राय बेजोंहाय नोंङो जेनेबा लोगो माने बे दैयाव गा नों गारनायजों नों जों बयबो मिथिखायो बे दैयावहाय नोंङो गा गारनायजों जोंनि मान नों गिबियै माने बेयाव बे दैखौनो जों बायोबाथाय बेनिफ्राय बेमार जायो दा बेमार जानायजों लोगोसे ओं ओं बेनो माने ओ दैनि माने जिब जुनार ना हक मा हक बेयावबो माने जोंनि बेयो मा होनो बे दैखौ गुबुंले खालामनाया माने बे जोंनि दै गुबुंले खालामनाय बेयावबो बारजोबो ना
नोंथां आंथ बेखौ बिराद गिदिर समस्या नुनो मोनों दा बेखौ जों बोरै सुद्रायनो हागोन दा बुस्थुआनोथ बेखौसो आं सानो माने एसे जोंनि दा बे जोंनि समाजनि साननाय ना जों बेखौ मा खालामनो
जोंङो बेखौ सुद्रायनायाव जों दायो भारत देशआव दंना जोंङो मा होनो गुबुन देसफ्राव थां आरोना
उम बेलेग कान्ट्रिआव आरोना
उम उम गुबुन देशफ्राव नोंङो दैफोर
नुनायथ गैया मानो होनबा ओजों साब सिखुना बांसिन दैया साफासिन नुयो
आरो बेवहाय मानसि फ्रा माने गासिबो बेफोर खालामनानै माने बिसो ओरै एवेर माने बिसोर सब खोथाखौ बुजिजोबो जे दैयाव बिदि खामनाङा मा खामनाङा दायो नोंङो इउरपनि देश फोरखौ हमना हमनानै लायोबा आरो ना दैया बे देसफ्रावनो साफासिन माने ओमफाय जोंनि जे भारताव माने जायखौ माने जोंङो दैफोरखौहाय जों इसोर होनानै जों फुजा खालामो बेयावनो जोंङो मानो जेनेबा मा ओ मा होनो गुंगा इयामुनाफ्राव जोंङो जेफ्राव माने बेखौ फुजा खालामगासिनो
औ औ नंगौ
उम बेयो जोंनि भारत देशआवनो माने दैया बांसिन लेथ्रा माने
औ दा नुनो थांनायावहाय जोंनि आह मानसिफोर साइन्टिस्फोरावबो जे मा होनोमोनलाय बेवहाय सेख खालामनायावबो जोंना दैमायाहाय बिराद लेथ्रा जानो उम माने नुनायखौ मोनदों
ओ बेखौथ' लोगो नोंबो नुखादों जोङो निउस माबा माबिफ्राव जों बेखौ नुजोबखादों माने नोङो बिडिशाव थाङोबा दैया एफा साफा जेरावहाय दैखौ माने ओ खुलुमाबो मायाबो नाथाय जोंनि जायगायाव माने जोंनि भारत हादराव माने जेखौ दैखौ बा जों माखौ जोङो बिमा बायदि होननानै जों फालिगासिनो जेनेबा मा होनो गंगा बा यामुनाखौ बेवहाय जोङो उम जोङो नुनो मोनदों जे माने जोंनि दैया माने सबसे लेथ्रा माने
उम दा बेखौ जोङो हिभिक सेन्स होननानै बुंनो ना मोन से माने गावनि फालिनाय होन्नानसो बुङो
जों बेखौ माने बुंनो थाङोबा माने जोंनि फालिनायनिसो माने जोंनि माखासे ओ माने जोंनावहाय मा होनो बेयो बेफोरनि बागै माने जेबो माने जोंनाव बुजिनाय बा मानाय बिदि गैया नालाय जों बिनि बेफोरखौ नायोबा माने जोंनियाव खेथ्रआव माने जोंनि भारत हादराव' माने बे दै बा उम बेफोराव माने गुबुंले खालामनाया माने जोंनाव बेफोरो माने एकदम नुनो थांनाय माने बिदि जादों आरोना नाथाय बेखौ सरखाराबो हय नाजा जादों आरो ना
उम नाजादों नंगौ नोंथां उम
बान नाजाबाबो माने नों सरखारा नाजाबा मा जानो नाथाय जों गावबा गावनो माने बे फोरावहाय माने जोङो बयबो माने जोंनो ओइ सोरनिबा मा जा माने उम बेयाव आं ' जेबो थाङा बिदि होननानै माने जों बेखौ हमबाय थानानै माने जों माने फोरफोरखौ नो जों मोजाङैनो नायाखै आरो ना
दा नों आं जेरै रायज्लायदों दा बिदिखौ सानासा सोरबा सानो माने बे आंनि खामानि नङा बेफोर बेलेगा मावगोन ओ बे माने नाथाय मानसिफ्रा बुजिया जे बे नों आं मावलांगोन बे सासे। सासेनि मावनायजोंसो बयनिबो साननाया सोलिलांनानै जों बेखौहाय सुद्रायनो हागोन। जे जों जोंनि खामानिजों बे दैया गुबुंले जादों जों बेखौहाय साफा खालामनो हालांगोन।
ओं- ओं- ओं -माने जोंनियाव बे स। समाजाव माने। बे बुसथ'खौ। बुजिनाया माने दासिमबो। बयनिबो माने खरस। सिङावहाय हा हाबजोबाखै आरो ना।
औ।
बिनि थाखायनो बे जादों माने। जोंनाव दायो दैल' गुबुंले नङा। दह आङो बारनिबो बुंबाय दायो। दैनि फैबाय आरो उ आरो। गुबुंले खालामनो जोंनाव बिराद दंबावो माने। दा जों गिबियाव नायोबाथ' जोंनि भारत। हादराव बे दै गुबुंले खालामनाय एबा बार। गुबुंले खालामनायानो आसल। माने जोंनि सबसे मा होनो गिदिरसिन मोनसे बे। बिदिनो समयसा जानानै दं आरो ना च बेखौहाय जोंनि स‌र। सोरखार बामायाबो आरो जोंनि। गुबुंले खालामनायाव जों। नि मथर बेफोरबो मोनसे जोंखौहाय गुबुंले खालामगासिनो आरो ना जोंनि बारखौ जोङो दायो ओ उखुन्दैजों जों दायो जेनेबा बेलेग हा दोरफोरखौ नायोबा जोङो सायना बा बेलेगफोर फोर नायोबा माने
हम
माने बि बिसनावहाय दायो माने इलेकट्रिकआव बारजोब्बाय
औ नंगौ बांसिन इलेक्ट्रिक इभि कार बा जेरावहाय नन पलिउसन जायो। माने उ उखुन्दै बयबो बस्थु ना
उम बेफोरावहाय माने बिसोरो गासैबो माने मा होनो आवगायनिफायनो गोदोनिफ्रायनो माने एसे मोनसे प्लानिं माने बेबायदि साननानै बिसोर बारजोबबाय आरो ना नाथाय जोंनि देसाव माने दासिमबो बेफोरखौ माने साननो सुखरखा साननो हादों नाथाय माने बियो जोंनि माने गुबै माने ओ मा होनो प्रेक्टिकेलि माने बेखौ जों दाबो खालामनो हायाखै आरो ना
औ दा बेखौ खालामहोनो थाखायबो सरखारखौल' खालामनायजों जाया नों आं जोंनि समाजनि मानसिफ्रा बेखौ साननांगोन गावजों गाव हा
उम जों गासिबो माने ओमफाय दायो जोङो म बे दा दानि जों मानसि बानायनाय माने जोंनि आबहावानि जोङो मा होनो खैफोदखौ रायलायदोंमोन ना ओमफाय बेजों लोगोसे माने उम थिंगायानो माने बेबादि माखासे माने मा होनो मा होनो ओरैहाय जों इंलिसाव बुंगोन बेख केलामिथिस होननानै बुङोना? बेबो दं जेरैहाय माखासे दैबाना बा हा बु हा गिसिखानाय बा नोङो बांग्रिं बेयो माने आबहावानि माने दहाय जों रायलायनायफ्राम ओं मा होनो जेनेबा जों मानसि बानायनायखौ रायलायदोंमोन ना ओमफाय दानि